हेलौ'
खोनादों
उम मा खालामदो ओरैनो जिरायनानै दङ।
नै आंबो दं ओरैनो उन्दुलाबायनानैसो।
उम
अखा हायाखै नामा नों ओंख्रिया माबासोमोन जोंहा। ओ माबा आलुदजों माबासोमोन आलुजों खांख्रिखलासोमोन।
उम
नों सालाय?
जोंना दालि ओमफाय ना बाथोनसो।
ए ओ ना मोनदों नामा नोंसिनिथिं।
अखाया हायाखै। जायगायानो गोरानसो जोंखै नोंसि इजों ओंखाहादों।
अखा हायाखै मैयासो जि अखा हादों दोंमोन जोंथिंबो जि सान्दुं दुंदों नै दिनैहाय।
उम सुरसुर दङ
न'आव गाससिबो दंजोबो न'नि मानसिफोरानो ओमफ्राय जोङो ओरैनोसो खै उन्दुलाबायनानै दंफयो दा ओमफ्राय नोंसना स्कुला बन्द मोनबाय नामा?
ओं बन हरबाय
ए बेसे गोबावमोनसो
हा
बेसे गोबाव मोनसाया
आ से दान
ए ओमफ्राय बे बन्द मोननाय समावहाय मा खालामनानै थागोन।
आलासि जाहैनो सानदोंमोन।
ए अबे जायगायाव
ओरै बिजनिखैजाय थांसै
अ गायख न ने
ओं बन्द मोननायावनो थांखानोसै
नों मा मा आं्रि स
ओखाय आङो आङो बर। बरनि ओंख्रिफोरखौनो गाससिखौबो संनो रोंजोबो नार ग फख्रि ओमफ्राय अनला ओंख्रि ओमफ्रायो बरफ्रा मा मा जायो थास थास बिबार थास आथिं अनला बेफोरखौ गासिखौ संनो रोंदों। ज औ नोंलाय मा मा दाङो संनो नआव गासिबो दंजोबो
बेराया नोंहालाय? हेल'
हो?
खोनायाखै नामा ओ?
खोनादों माथो सिरि?
उम खोनाफैयाखैमोन।
ए आं खोनादों।
उम जेबो खोनाफैयाखै नोमोन।
औ। दालाय अबावबाफोर बेराय हैैगोन नामा?
हो?
र मालाय अबावबा बेरायहैगोन नामा होनदां नोंसोरो?
बेरायनाया बेरायथ'लाखोमा।
ए सान्दुं गोसाबा बेरायनो बायोना।
उम।
ओमफ्राय दालाय मा खालामनानै थागोन न'आवलाय? माबाफोर खामानि मावगोन ना ओरैनो थागोन ना ओ मोसानो सोलोंगोन ना माबाफोर खामानि दङ? अ ना फिथाइ सामथाइ जागोन ना दाउ अमानो आदार होगोन ओ दोस्लाय है थागोन?
दाथ‌'जेबो खामानियानो गैया ओरैनो थानायानो जागोन।
ए। ओमफाय ओरैनो थानायाव बांसिन ओरैनो थानायाव मा खालामनानै थायो न'आवहाय? ओन्दु ओन्दु थायो ना मोसानो सोलोंबाय थायो ना माबा मोनसे जानानै थायो?
लेखा फरायो।
ए।
लेखा फरायो
ओं ओं खोनाबाय। ओमफ्रायो नोंसिनिथिं बैसागु बैसागु फालिगोन ना फालिया?
फालियो।
ए माबायदि माबायदि फालियो माबायदि ओ रंजायो?
बिदिनो ब्लाउस गोजा दखना गोजा गाननानै माबा दखना गोमोन।
ए ओमफाय न' न‌' मोसाहैलायो नामा?
ओं। न‌'न'हाबो नोंसिथिं
जोंथिंबो बिदिनो मा होनो न' न' फैनानै जमा जमा मोसाफैयो आमफाय गामि गामि फांसन खुङो। बैसागुनि फांसन खुंलायो आमफाय बिदिनो खेला होलायो। खेला गेलेनाय गेलेलायनाय होलायो। बिराद गाजा गोमजा बै सागुखौ खुङो आरो जोंथिंजाय।
उम जोंथिंबो फै बेरायनो सारि तिन घन्टायाव नो तिन हाजार नो
ओमफाय नों मा ओंख्रिखौ जानानै गोथावसिन मोनो?
उम अनला अनलाजों दाउ
ए ओमफाय अनला ओंख्रिखौ बोरै संङो नों रोंगोन ना रोङा?
ओहो आं रोंङा
ए ओमफ्राय नों जानोल गोथाव मोनो आरोना?
उम दा सोलोंथवाखै।
ए ओमफाय नों नआव थानायाव मा खामानि मावनानै थानो मोजां मोजां मोनो उन्दुनानै थानो मोजां मोन ना मेथाइ खननानै?
मेथाय खननानै
ए ओमफाय
उम
नोंना लोगोफ्रा नोंसिनाव बेरायनो फैगो ना फैया?
ओ दा बेलासियाव फैन नायदों।
ए लोगोफोरखोबा मा मा जाहो आ ए थाइजौ दंना नोंसिनाव
ओं थाइजौ आनारस खान्थाल इदि जान फैनायदों।
गोजाननि लोगो ना नोंसिनि खाथिनिनो लोगो?
खाथिनिनो
ए
बारा गोजाननि लोगो गैया खाथि खाथिनिनो
ए
उम
फ्राय नों न'आव थाबा मा गाननानै बांसिन थायो दख'ना गाननानै ना गस्ला गाननानै ना लंफेन गाननानै मा गाननानै थायो?
लंफेन गस्ला गाननायसो थायो।
ए ओमफाय गरम बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो ना गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो?
गोजां बोथोर साबसिन गरम बोथोराव थानो हायाना गरमनानै
ओं गोजां बोथोरखौ जे नों साब सिन मोनोबा गोजां बोथोरखौ नों मानि थाखाय साबसिन मोनो बेखौ खोनथाना होलाय
गरम बोथोरावहाय लाइन गैयाबानो थानो सुखुवाना गरमनानै गोजां बोथोरावबा जेबो नङा
नोंलाय माखौ मोजांसिन मोनो?
आंङोम गरम बोथोरखौबो मोजां मोनो ओमफाय गोजां बोथोरखौबो मोजां मोनो ओमफाय मानो होमबा गरम बोथोराव इदिनो अखा हानायजों मा माजों फिफां लाइफांनि बिलाइफोरा बिराद सोमखोर सोमखोर गोथां गोथां जायोना बिनि थाखाय बिराद मोजां मोनो आरो गरम बोथोरखौ ओमफायो फारसेथिं गोजां बोथोर इखौ मा होनोमोनलाय थान्दा गुसु जाबाय थाग्रानि थाखाय बिराद मोजां मोनो आरो जेरावबो अबावबा बेरायनो थांनाय माबानाय थान्दा जेबो प्रब ब्लेम जाया जेबो उसुबिदा जाया आरो ओंखायनो मोजां मोनो गोजां बोथोरखौबो गरम बोथोर खौबो मोजां मोनो
उम गासिबो दंजोबोना न'वाव
औ गासिबो दंजोबो जेरावबो थांथ'आखै माबाखाय गरमखाय दा सान्दुं दुंनायखाय गरम जाथदोंना बेखायनो जेरावबो थांथ'वाखै गासिबो दंजोबथ'यो आरो दाहायसो अबावबा अबावबा थांला बायनाय जागोन एसे सानदुङा खमायबा दोनथनसै खोमा ना ओमबा